औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय आंना एसे नेटवर्क इसु जादोंमोन ना।
औ औ औ मा खालामदों नोंथाङा दा?
आङो दा जिरायनानै दङ।
नोंथाङा ओरैनो दंथ'योब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायदों ना दिनै दसे?
औ जायो नोंथाङा औ दे मा बिसयनि माने लानानै सावरायनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ जेन'बा जोङो दिनैहाय दान्दिसे आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां दान्दिसै आरो।
औ जायो।
औ औ। थ नोंथाङा जागायग्रोनो ना आं जागायग्रोनो नोंथां?
नोंथाङानो जागायग्रोदो।
अ अ अ जागोन दे। थ' आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्लाथ' नोंथां जेन'बा जोङो गिबियावनो आबहावाया मा बेेखौ मिथिना लाग्रोनाया मोजां नङा होमबा?
औ
औ जेरैहाय आबहावा होनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबारि आरो जिबारि नङै थादोरसानि गलाय मन्दिरखौनो जोङो आबहावा होननानै बुङोबा नङा होमब्ला नोंथां जेरैहाय बिफां लाइफां जिब जुनार बेनिफ्राय एम्फौ एनला आरो लोगोसेयैनो जिबारि नङै थादेरसा होननानै बुङोब्ला हा दै बार बायदि बायदिनि जथायाइखौनो जोङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो थ' बेफोर थादेरसाफोरा एबा बेफोर जि बाहागो बेफोर बायदि रोखोमनि मावथायनि जाहोनाव एबा मिथिंगायारि जाब्रबथाय बा जोंनि सुबुंफोरनि मावथाय बिनि जाहोनाव गावनि गुबै महरनिफ्राय दोरद बोनायखौनो जोङो जेन'बा गेब्रेंनाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ
ाथ' जोङो जेन'बा आबहावाया नायाथ' हारसिङै गेब्रेङै बेथ' जानो हाया बेनि जोग्रा फोराथ' थागोन नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जेरैहाय जोङो नायोब्ला एबा सं दानोब्ला जों मोननो हायो जे मिथिंगानि एबा आबहावानि जे गेब्रेंनाय बियो गुबै जाहोन महरै जों मोननो हायो जे गावनो गाव मिथिंगायारि मोनसे जाब्रबथाय आरो गुबुन फारसे नायोब्ला सुबुंनि मावथाय ना नोंथां?
औ नंगौ।
ज मिथिंगायारि जाहोन होननानै बुङोब्ला जों जेरैहाय नोंथां मोननो हायो दैबाना जानाय, बेनिफ्राय सुनामि सोमजिनाय बेनिफ्राय अर्गें बेरफ्रुनाय। बेनिफ्राय जों मा होननानै बुंगोन आरोबाव बिदिनो बायदि रोखोमनि जाहोग्राफोर दङ। बिनि जा जाहोनावनो जोंनि आबहावाया मा जायो जेन'बा बाराद्राय ओ जाबाय थायोब्ला जोंनि आबहावाया दिनै एसे गाबोन एसे नोरजिया जानानै हे गुबुं लाङो आरो जेन'बा। थ' बे जाहैबाय जोंना आबहावा गेब्रेंनायनि मिथिंगायारि जाहोग्रा नोंथां ना? बेनिफ्राय ओ नैथियाव जों सावरायनो हायो जे सुबुंफोर नि मावथाइ जेन'बा मा रोखोमै सुबुंफोरा जोंनि आबहावाखौ गेब्रेंहोयो? ओ बेखौ सावरायनो थाङोब्ला नोंथां जेन'बा जोङो मा मा आयदायाव गेब्रेंहोयो जों बेखौबो मोन नो हायो, जेरैहाय हाखौ गेब्रेें होयो, दैखौ गेब्रें होयो, जोंनि बारहावाखौ गेब्रें होयो, सोदोबखौ गेब्रें होयो। थिग बेफोरबायदि आरो जेन'बा ना? ओ ओ जोङो सुंद'यै सावरायोब्लाबो जों बेखौनो मोनो जे सुबुङा गावनि गोनांथिखौ फोलोमनो थाखाय सुबुं अनजिमा पपुलेसन दिनैनि दिनाव गोबां बारा जाबाय बेफोरखौ फोलोमनो थाखाय सुबुंफोरा दिनै बायदि रोखोमनि गोदान गोदान मुवाफोर दिहुनदों। गोनोखोआरि मुवा गोनोखोआरि मु गाजों माने दिहुनदों आरो त' बैफोर दिहुननायाव गोबां रोखोमनि जोंना गाज्रि मिथिंगानि हेंथा मुवा बेसादफोर दिहु हुनजानायनि जाहोनावनो जोंनि आबहावाया माने गेब्रेंदों आरो नोंथां ना? जेरैहाय बेगेंथाइ खाममुवा। जायखौ जोङो फसिल फुइल होननानै बुङो। बेखौ बाराद्राय बाहायोब्ला जोंनि आबहावायाव माने बेसात' गेस फोरा जोंना ओंखारो जेरैहाय कार्बन मन' अक्साइड कार्बन डाइअ साल्फार डाइअक्साइड, नाइट्रजेन डाइ अक्साइड आरो बायदि बायदि रोखोमनि बिसागत' गेस। जाय गेसआ जोंनि गोग्गो बारहावाखौ माने गुबुंले खालामो आरो नोंथांना? जायनि जाहोनाव हां लानायनि बेराम, बिगुरनि बेराम एबा बायदि रोखोमनि गो दान गोदान बेरामा दिनैनि दिनावहाय ओ सोमजिगासिनो। त' बेफोरनि अनगायैबो गोबां आयदाफोर दंबावो जायखौ जोङो माने आ नोंथांनिफ्राय आङो फंनैसो मोन्थिनो लु लुबैगोन आरो नोंथां ना?
औ जेनेबा नोंथाङा बुंबाय पलिउसननि बिसय ना? पलिउसना दिनैहाय ओ जोंनि ओ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जे गोबांथार आ पलिउसन नि रिजोनाबो जाहैबाय मोनसे बे जाहैबाय बांद्राय आ माने फिफां लाइफांखौ दानफायनाय। ना त' बे फिफां लां लाइफांखौ दानफायनानै दिनै बिल्डिं लुगासिनो दङ बा पपुलेसना बारायलांगासिनो दङ। जोङो बिफांखौ थ' जोङो दानफायगासिनो दं नाथाय बेखौहाय जोङो दान फायनानै बिनि जे सलुसन बिफांखौ दानफायनानै जोङो नेक्स्ट सलिउसनखौ जोङो नागिरनो रोङाखै आरो ना। जायनि थाखाय ओ ग्लबोल वार्मिं जेखौ होनो। माने ओ दुंहाव थासारि जोङो नु गासिनो दङ आरो माने जोंनि अनस'लावहाय गो जोङो गोदो टेमप्रेचारखौहाय जोङो ओ टुइन्टिफरनि बारा जोङो नुनो मोनामोन। जोंनि अनसलावहाय औ टुइन्टि टुइन्टिफर ओ बिदि बा बिदि टेम्पारेसारखौल' जों नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो नुफेरै टेमपारेसारखौ जोङो दिनै नुगासिनो दं आरोना। फरति दिग्रि थारतिभायब बेबायदि ओ ज जेखौ जोङो सानस'नो हायाखै आरोखि बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बो जाफैगोन होननानै दिनै जोङो बेबायदि ओ गरमखौ जोङो स माने नुनो मोनदों। जोङो दा नैबे जेनेरेसनावहाय गोबांथार ग्लबेल वार्मिंखौ जे जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे आ सिन्था खालामनांगौ बिसय आरोना आरो पलिउसना जोंना बांसिन जेरै जोंङो नुनो मोनदों गारि बांसिन जोंनि बांलांगासिनो दंङ जोंङो ओ साथाम मेम्बार बा बेवहाय जोंङो साथाम माने माबाखौनो नुयो आरोखि थ बे बेबायदिनो जोंङो गोबांथार जोंङो पलिउसन खौ जोंङो गावनो जों मानसि हारियानो जोंङो सोरजिनाय बायदि जाबाय आरोना
औ औ
नोंथाङा बेखौ मा माने आंनि बुंनायफ्रा नंगौना नङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नंगौ नोंथां नों जेसेबांखिनि नोंथाङा बावैसो जेनबा मुलुनां दुंग्लाबनाय जायखौ नोंथाङा ग्लबेल वार्मिं होननानै बुंदों नङा होमबा थ' नोंगौ जे जोंनो दिनैनि दिनावहाय मा जायो सुबुंफोरा माने बायदि रोखोमनि खामानिफोरावहाय एबा थाग्रा थिलिखौनो बुं एबा गोदान फेक्ट्रिस बा कलक खाना गायसननायखौनो होननानै बुं बेफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि हाग्रामा फोजोबस्रांदों नङा होमबा नोंथां बै हाग्रामा फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव जाय बिफां लाइफाङा जोंनो माने गाव सोरां बिजिरखौ दानायनि गेजेरजोंट फटसिन आदबनि गेजेरजों जोंनो जोंनि बारमण्डलावहाय अक्सिजेननि बिबां खौ माने खालामनानै लाखियोन इक सिस्टेमखौ मोजाङै लाखियोमोन थाथाय बिखान्थिखौ मोजांङै लाखियोमोन थ‌ बै सोर थाथाय बिखान्थिया अरनबारि फोजोबस्रांनायनि नि जाहोनाव दिनैहाय इमबेलेन्स जानानै दं आरो नोंथां गोरोबलायाखै थ बै गोरोबलायनि जाहोनावनो दिनै मा जादों जोंनि आबहावायाव बा जोंनि इनभाइरनमेन्टवहाय कार्बन दडाइ अक्साइडनि बिबांङा दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे बांबोनो हमदों बायदि बायदि सुबुंनि मावथायनि जाहोनाव जाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसा जोंना बिदुंखौ सोबना लानो हानाय जि गावनि केपासिटि बियो दंङ नङा होमबा नोंथां बे गेस आ बेगेसा बिदुंखौ दिनै एसे गाबोन एसे सोबै सोबै सोबनानै जोंनि बुहुम बिखुङाव माने जोंनि बुहुम बिखुंङा बेखौ बाराद्राय हमथाना लाखियै लाखियै दिनैहाय जोंनि मुलुगनां दुंग्लाबनाय जाय ग्लबेल वार्मिं बियो बारानिफ्राय बारा जागासिनो दंङ जेरैहाय नोंथाङा दहाय दान्दिसे सिगां बुंनाय बायदि जे ओ मा मा होनना बुंगोन बेखौ जेन'बा जोंनि जि बिदुंनि एबा दुंथायनि जि लिमिट बियो सिगांनि समावहाय जोबोद खम जायोमोन जेरै टुइन्टिफर डिग्रि सेलसियास एबा बिदिनो तुइनथि थु खोब बारानिफ्राय बारा थार्टि डग्रि सेलसियास खिन्थु बियो दिनैहाय बारानिफ्राय बारा जायै जायैहाय दिनैनि लवेस्ट टेम्पारेसारखौ होननानै बुंङोब्ला नोंथां जेनेबा बिदिनो थार्टि फाइभ थार्टिफर डिग्रि सेलसियास एबा बारानिफ्राय बारा जायोब्ला बबेबा बबेबा जायगायावथ' फर्टिफाइभ डिग्रि सेलसियास गाहामसिम थांनायखौ जोंङो जेन'बा नुनो मोनो खोनानो मोनो
औ औ
औ बेफोरनि गुबै जाहोनफोरखौ जों बुंगोन जेनबा ओ नखर नखर गोबां एसि बाहायनाय जायनि जाहोनाव माने ओ मा होननानै बुंगोन बिनि अनगायैबो जेरै मटर गारि बारा जाबाय होननानै नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन जे नखरसेयाव नों गंब्रै गाहाम नुनो मोनो गंबा गाहाम नुनो मोनो थ बेफोरनिफ्राय जोंना जि बे गेंथायाइ खामुवा ओंखारो जि केेस ओंखारो बेफोरो माने जोंनि आबहावाखौ दिनै एसे गाबोन एसे गा ज्रि माने बेखौ गोहोम खोख्लैदों पलिउट खालामदों आरो जोंनि बारहावायाव माने गाज्रि गेसनि बिबांखौ बारा खालामनानै होदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ बियो जुदि औ औ नोंथां।
दा बिखौनो जोङो ओ माने जेबो जोंहा सलिउसन गैयैनि थाखाय ओ माने जोंनाव सलिउसन गैया नाथाय बाहायनाया बारा आरो ना। जोंनि बाहायनांगौनिफ्राय बांसिन जानायखाय दिनैहाय बेबायदि आ पलि आरो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि फेक्टरि इन्डास्ट्रिस जों नुनो मोनो गोबां बांलांगासिनो दङ आ दा गामि ओनसोल फ्रा आवबो इन्डास्ट्रिफ्रा फैनो हमगासिनो दङ दा इन्डास्ट्रि फैयो ब्ला बिनि नेगेटिभ पजिटिभनि गोबांथार खारन थायो। दा नोंथाङा ओ नोंथांनि साननायजों इन्डास ट्रिखौहाय जोङो सालायोब्ला बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो मा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां जेनेबा नोंथाङा नोंथाङा बुंदों जे बहुत साइद थायो पजिटिभबो था यो नेगेटिभबो थायो जोङो बिनि दाजाबथायखौ नायोब्ला एबा पजिटिभ साइडखौ नायोब्लाथ' जोङो खा खोब मोजां मोनो जे जोंहा अपरसुनिटि मोनसिगोन आनइमप्लयमेन्ट जि बा बेखार सुबुं फोरा खामानि मोनसिगोन एबा जोंनि गोनांथि मुवाफोरा सुफुं जासिगोन होननानै सानो खिन्थु बे खा बुखौ नायोब्ला जोङो माने गनायथावा आरोखि जे गोदोनि सुबुंफोरा जोंना मिथिंगानि सायाव सोनार नानै गावनि नांगौ मुवाफोरखौहाय बुथुमनानै लादोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव सुबुंफोरा मा जा बाय गोनांथिफोरखौ माने मडार्ननिफ्राय मडार्नाइजेसन खालामबाय बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां मुवा नांगौ। आरामनिफ्राय आराम नांगौ जायनि थाखायनो दिनैनि सुबुंफोरा माने गोबां रोखोमनि हारामुदसो मोनसे दो नोंथां। खस्थ'खौ बारा मोनसे साइड इफेक्ट खौ बांसिन मोनसे नेगेटिभ पइन्टखौ जोङो बांसिन मोनसै। थ' आंनि सानदांथिया बेनो जो दिनै दिनैसिमबो जुदि सुबुं माहारिया मिथिंगानि सायाव मोजाङै मिथिंगाजों गोरोबना थानो रोङाब्ला आबहावाखौ जुदि गेब्रें होबाय थायोब्ला सानसे समाव जोंनि बे आबहावाया माने थैलांगोन गुबुंले जाय जाय मिथिंगाया माने गोमालांगोन जायनि जाउनाव जिउआनो बुहुमाव जोबस्रांलांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां ना।
औ औ नोंथां नोंनि बुंनायाथ' गाससिबो नोंगौ दा समायाबो जाबाय नालाय जोङो गोबां सावरायनो मोनबाय आरो नोंथाङाबो गोबां बिसयखौ खोन्थाबाय पलिउसननि बिसय थ' गोबां मोनथिनानै ओ गोजोननाय मोनबाय अब्ला दोननोसै नामा?
औ औ दे नोंथां दे औ औ